हेलौ।
हेलौ।
औ नो दा मा खामदों दायो?
औ नोंथां ओ अन्दुहां जाबा- उन्दुहां जाबायमोन आरो। खोनादों?
नोंथाङा दसे सम मोनो हागोन नामा?
औ नोंथां होनो हागोन दे उन्दुनोसो नागिरदोंमोन आङो जेबो नङा दे सम होनो हागोन नोंथां रायज्लायजागोन।
ओ नोंथांनाव आं मोनसे। थपिकनि सा रायज्लायनो ना हरनाय जादोंमोन।
अ।
जाबाय। औ। बेनो जाबाय जोंनि। जोंनि फिथा जोङो बैसागफोराव मागोफोरावहाय जों मा मा लानाय जायो बानायनाय जायो बिनि सायाव एसे फोरमायनो होगोन नामा?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन दे ओ ओ बिदिनो नोंथाङा। थाहामिनबा मागो फोरबोआव जानाय फिथा होनोब्लाथ' बिदिनो जोङो गिबियाव माइरं। लानायनाय जायो फिथाखौ बिदिनो जोङो जेरै माइब्रा माइरं माइब्रा दंजे माथा माइरं बिदिनो माइरंबाथ' जों माइब्रा माइरंखौ मोननै रोखोमै मोनो हाथों, जेरै- जोङो माइ माइब्रा जेरै माइब्रा गोसोम मोनो बिदिनो। बिदिनो मोनसे जारेंरें माइब्रा आरोना बिदि मोननै मोनो। मोनो मोननाय जायो बिदिनो जों बैसागु समाव बिदिनो जोङो बैसागु समाव बिदिनो जोङो बिदिनो जेरै माइब्रा माइरंखौ जोङो बिदिनो सोमनानै दोननाय जायो। हरसेफोर जों सोमखांनायनि उनाव जों जेब्ला बिदिनो सारायाव एवनाय जायो आरोना एवनाय समाव जों गारबाजों एरा बिदिनो जेरै जोङो थोरिनि हासिब बानायनाय जायो बे थोरिखौ जोङो गोथार दोनो आरोना बेखौ जों जेबो सिबनाय जाया बेखौ जोङो। न'खराव दोनथुमनाय जायो बेखौ जों बाहायनानै जों जेब्ला सारायाव एवनो लायो अब्ला जों एरनाय जायो आरोना। बुथारनानै जोङो मोनहोथार आरोना मेसौ सिदोम बानायनानै जेब्ला बेखौ एसे सिदोम जों एवनानै जों बेखौ बिदिनो बोखांनानै जों उवालाव गुदुं गुदुं देनाय जायो बिदि देनानै जोङो। गुन्दै बांद्राय गुन्दै खालाम आरोना बिदिनो रग' रग' होनाय जायो आरोना। ओ बिदिनो जों बेखौ बैसागु समाव जानाय जायो बिदिनो जोङो बिदिनो गाइखेर साहा संख्रि साहा बिदिनो सिनि साहाजों जों बिदिनो लगायनानै सिनि होनानै जोङो गाइखेर साहाफोरजों लगायनानै जानाय जायो। जोङो बेजों लोगोसे आरोबाव। सौवराइखौ ओरै सोमनानै दोनो सोमनानै दोननानै बोखांनानै जों बिदिनो बेखौबो जों बिदिनो थोरिनि थोरिनि हासिबजों सारायाव एवनाय जायो बिदिनो जोङो। बिदिनो बेरहोनाय जायो आरो। ना एवैयो बेरहोयो जोंनि बिनि उनाव बेखौबो जों बिदिनो जानाय जायो साहाफोरजों जानाय जायो बैसागु समाव आरोबाव जों मोननो हाबावोदि ओ बिदिनो फिथा होनोबा जों ओ बैसागु समाव जों बांद्राय फिथा जानाय जाया जों बांसिन बिदिखौ जानाय बैसागुओ बैसागु समाव आरोबाव मोनसे फिथा जानाय जायो बिदिखौ जों बांसिनानो जानाय नङा सोरबा सोरबा जायो सोरबा सोरबा जाया आरोना बिदिनो जोङो। सौराय सौराय जों सौरायखौ दहाय एवदोंमोनना बे सौरायखौनो बिदिनो आरो। देयो आरोना बिदि गुन्दै खालामो। दोफु दोफु खालामनानै बिदिनो थालिर गोमोन मोनोना न'आव। अ बै थालिर गोमोन। जों लगायनानै बिदिनो लगायनानै बिदिनो सौराइ गुन्दै देनायजों लगायो आरोना लगायनानै बिदिनो गल गल सिथुमनानै गथा गथा खालामो आरो लारु होनो आरोना। लारु। लारु फिथा होनो। जानाय जायो आरोना बे लोगोसे आरो मोननो हाबावो जे मागो समाव बैसागु समावथ' बारा जानाय जाया आरोना आरो जोङो मोननो हाबावो जे बिदिनो। नांगौ समाव। मागो समाव जों बिदिनो फिथा, थाव सिथाव बिदिनो जों एन्थाब आरो। फिथा लावदुम। बायदि बायदिखौ जानाय जायो जों बिदिनो फिथा लावदुम होनब्ला जों माथा माइरंजों बानायनाय जायो माइब्राखौ बानायनायानो जाया बांसिन। माथाखौ बांसिन बानायनाय जायो। माब्राखौ मानो बानायनाय जाया होनब्ला आं बिनि सायाव बारा मोनथिया आरोना बेखायनो बुंनो हाथ'ला बेनि सायाव। औ दा। जोङो फिसा लावदुम बा जों बिदिनो फिसा लावदुखौ जों सिबिं होयो। बिदिनो नारेंखल होयो बिदिनो जोङो ओ गिबियाव जोङो बिदिनो माथा माइरंखौ सोमनानै देनाय जायो आरो ना बिदिनो देनानै जों गुनै खालामनो गुनै खालामखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ बिदिनो न'नि ओ आथिखालाव कुकारावबो राइस कुकारावबो बानायनाय जायो। आरो बिनि अनगायबो खर' जरायनानै इदिनो गारायाव बानायनाय जायो आरो ना। गारा बानासो। समावजों बिदिनो जे मोखाङाव बानायनाय जायो। अ जेब्ला बानायो जों बिदिनो नारेखल नारेखल फिथाइखौ उनाय जायो। बिदिनो सिबिं लगायनानै जों फिथानि सिङाव होनाय जायो। आरो बिनि उनाव थावजों बिदिनो ओ माइब्राखौ देनानै लगायनानै थावनि थावनि फिथा होनो एनथाब एनथाबखौ बिदिनो ओ माथा माइरंखौ देनाय जायो देनानै गुैदै खालामनानै बिदिनो सालिनानै। जोङो बि‌दहाय फिथा लावदुम बेबायदिनो जोङो जे आ नारेंखलखौ उननानै नालेंखौ इदिनो थिख' हख'नानै बिदिनो जोङो आरो सिबिं सि बिदिनो थावाफोराव बानायनाय जायो। बिदिनो थावाफोराव बानायनानै बे ओ सिङाव होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जों बानायनो हाबाव मोननो हाबावो जे बिदिनो जोङो माद्रा ओंखाम माद्रा ओंखामखौ जों मागो समाव जानाय जायो आरोना बिदिनो दैज्लां बोथोर समाव माइ गायनाय समाव जोङो जायो आरोना अ मागो समाव जाया। सोरबा सोरबा जायो आर ना नाथाय। बांसिनानो जाया बिदिनो मागो समाव जायो। जों माइब्रा ओखाम बिदिनो हमनाय जायो। सोरबा सोरबा हमनाय जायो। सोरबा सोरबा बिदिनो सारायाव एवनाय जायो। थाव होनानै बिदिनो जानाय जायो आरो ना बेलें बेजों लोगोसे आथिखालाव जोङो। माइब्रा एबा न'नि। माइरंनि अनगायैबो जोङो बिदिनो मोननो हाबावो मैदा, आथा बेफोरखौबो जों टाउनफ्राव जायो। आरोना मानो होनबा जों गामिफ्राव आथिखा बैसागु समबा मा। मागो समाव बेफोर माइरंफोरा बिराद दाम जायो। बेनिखायनो टाउनाव थानाय बाजार। फोराव मोननाय। मैदा बिदिनो ओ मैदा, आथा बेफोरखौ बायनानै जायो आरो टाउननि मानसिफ्रा। बैसागु समाव बेनो नोंथां। आ दा नोंथाङा बिदिनो एसे फोरमायदो। मागो समावा नोङा बैसागु समाव! बिनि अनगायै मा मा समाव। फिथाफोर जानाय जायो आरो बेखौ बोरै बाननाय जायो नोंथाङाबो आंनि फोरमायनाय बायदि एसे फोरमायदो नोंथांमोननि जायगायाव माबदि जानाय जायो?
औ औ
बेे खमाय दों
फिथा जानाय होननानै बुङो बा मागो आरो बैसागुआव जानाय जायो जोङोहाय फिथा खौ हाय
फिथाखौ जोङो माइ ब्रा माइनिफ्राय बानाय जायो जोङोहाय माइब्रा खौ माखासे रोखोमनि मोननाय जायो रन्जित माइब्रा आ आरो जोंहाय मा मा होनो जोसा माद्रा आरो माइ ब्रा गोसोम बेफोरनिफ्राय जोङोहाय बानायनाय जायो बेखौ जोङो सिगांगोर जोंहा बेखौहाय ला नाय होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो जोङो बेखौ माबोरै बा बानायो होननानै बुङोबा जोङो सिगांगोर माइब्रा माइरंखौहाय लाग्रोनांगोन बि बेनि उनाव जोङो बेखौहाय दसे समबाबो सोरबा सोरबाथ' हर सेखौनो सोमनानै दोनो माने दैयाव सोमनानै दौ जायो सोमखांनायनि उनाव जों बेखौहाय खेरहायावहाय सुखांनानैहाय बेखौ दै सर' होनो थाखाय दसे सम दोनथ'नाय जायो बिनि उनाव जोङो उवालावहाय बेखौहाय होनानैहाय माइरं होनानै गाहेनजों जोङो देनाय जायो देनानै लाखांनायनि उनाव उनाव जों बेखौ जाहाथे जाहा थे अनाहाय माने फिथर बायदिसिना थाया बिनि थाखाय जोङो सानद्रि गुबुंजोंहाय सालि खनाय जायो सालिख' नानैहाय जेखिनि फिथर थादों बे जोंङ आरोबाव फिन खेबसे देफिननानै लाफिननाय जायो बेनि उनाव जोङो देखांनायनि उनावहाय बेखौहाय सां संनो थाखाय जोङो सिबिं बा नालेंखल बेफोरनि हेफाजाबै सावनाय जायो बेखौ जोङो थावा खो आरो सोरबाबा सारायफोरावहाय मोजाङै गुदुं खालामनानै बेखौ सावनाय जायो जोंहाय बे सावनायावहाय थाव बाहायनाय जायो गोरान फिथा बा फिथा एन्थाब बिदि होननानै बुंनाय जायो आरो जोंहा जोंहा लारु थावनि लारु फोर सावनो थाखाय जोङो माइरंखौहाय माइब्रा माइरंखौ जोङो गोरानैनो बिनो मिचिनावहाय मिलावहाय देनानै लानांगौ जायो बेनि उनाव जोङो बेखौहाय फिथा सावोबा जों बेखौ सिगाङो जे अन गुन्दै मिलावहाय सौनानै लाबोदों मिचिनफोराव बेफोरखौहाय जोङोहाय सौना लाबोखां खांनायनि उनाव जों बेखौ दैजोंहाय मोजाङैहाय लगायनानै लानांगौ जायो बावहाय जोङो सिनिनि सावोबा सिनि होनाय जायो आरो संख्रिनि सावोबा सं संख्रि होनानै सावनाय जायो आरो बाव जो बेखौ जों सावनो थाखाय थाव बाहायनाय जायो दाव जों हाय फिथा होननानै बुङोबाथ ' फिथा फिथा लावदुम आरो फिथा फिथा एन्थाब आरो थावनि लारु बेफोरखौनो मिथिनो मोननाय जायो आरो नों थाङानो फोरमायलांखाबाय बैसागु समावहाय सौराय सौराय जानाय जायो होननानै आरो मोन से दंबावो जोङो हाय जोंनिथिं मिथिनो मोननाय जायो आरोना मा होनो
औ
बेखौनो माइब्राखौनोहाय दाखुरा सा दाखुरा एवनाय होननानै बुंनाय जायो बेखौनो जोङोहाय सिगाङो ओरैहाय हराव हाय बेखौ दैयावहाय सोमनानै दोननाय जायो आरो बे खो दैयाव सोमना दोन ना अखानायै फुङावहाय बेखौ सारायावहाय थाव एसे होनानै जेखिनि मायरं सोमनानै दोनदों बेखौहाय खेरखायावहाय दैखौ खुरै दैखौ सर होनानै सर हो खांनायनि उनावहाय बेखौ जों अ एवनाय जायो आरो थावजों दै एसे एसे सारस्रोनानैहाय बेखौ एवनानै जानायखौ जोङोहाय मोनबोदों आरो। नोंथांमोनथिं मादि बेखौ मिथिया जोंथिं नाथाय इदि जानायखौ मोनबो दों आरो बिनि बागै आ रो बेनि बागै आरो जोंहा फिथा होननानै बुंबाथ बेखिनिखौनो मिथिनो मोननाय जायो। नोंथाङा माबाफोर मिथिबावोबा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बेनो नोंथाङा नोंथाङा फोरमाय बायदिनो आरो बिदिनो जोङो जादेरबावो सोरबा सोरबा बिदिनो जेरै नारेंखल ला लारु आरोना बिदिनो माइब्रा ओ इदिनो माइरंफोर होआलासिनोबो बानायनाय जायो बेफोरखौ बैसागु समाव जानाय जायो आरो सिबिंखौबो इदिनो दे नानै लारु खालामो, सोरबा सोरबा जायो सोरबा सोरबा जाया बिदिनो लारु होनोब्ला जों सिबिंनि लारु बानायो, बिनि अनगाबो जोङो नारेखल लारु माने सिनिजों नारेखल नारेखौ हुखनानै लायो जोङो बिदिनो हुखनानै जों मिजि मिजि खालामनानै जों लारु खालामनाय जायो आरो। बेफोरखौ जों जानाय जायो नाथाय जों मागो समाव बांसिन फिथा जानाय मोनो आरो मोनो आरोना बर हारियाव एबा बैसागु मागो सिम ओमफाय बेनि अनगायैबो जों दैज्लां बोथोरावबो जानाय जायो जेब्ला अखा जों थान्दा बोथ थान्दा बोथोर सम अब्ला जों बांसिन बेफोरखौ जानाय जायो आरोना। दा नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय गोजोननाय थाबाय। थांनिसिम दे होमबाना नोंथां।